नोंथां औ
खोनादों ना?
खोनादों औ
औ ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ फ्रि दङ होमबा जोङो ओ गिबियावनो बेलासि बे गोजोननायखौ लाहरनाय थाबाय आंनिफ्राय नोंथांनिसिम
औ नोथां नोंथांनिसिमबो ओ नोंथांजों आङो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैदों जे नोंथां जों औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथां जों आङो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथां जों फंनैसो आयदाानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन सावराय जागोन ना?
सावरायजागोन नोंथां दे
जोंनिया जे संनाय खावनाय संनाय खावनायनि आयदाखौनो लाग्रोनसै नङा होमबा? दा जोंनि जा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला बायदिसिना गुबुन गुबुन गोलैयो नङा होमबा दा बयनिबो ओनसोलाव माने गासैखौबो जाजोबा एबा संजोबा एबा आय दाफोरा गुबुन गुबुन दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो जोंनि बर'नि जा दोरोङारि ओंख्रै बेफोरखौ माबोरै सङो एबा मिथिंगानिफ्राय नागिरनानै गोदोनि रखम जायोना जाला एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ फोरमायजागोन नोंथां जि जोंनि दोरोङारि ओ बर'फोरनि गेजेराव ओ बिदिनो जों नुनो मोनो अनला ओंख्रि बिदि जायो जों जों दोरोङारि बर'फोरा जोबोर मोजां मोनो। जों मा माखो अनला जायो जों बुंनो हायो जेरैबायदि जोङो ओ दाउ अनला, सबाय खारै अनला बिदि जोङो जायो जोंनि दोरोङारिनि गेजेराव खारै ओंख्रि जोबोर मोजां मोनो जेरैबायदि मा होनो नारजि अमा बेखौबो जों जायो। जोंनि बर'आ बर, मानसिया जोबोर मोजां मोनो। आरो बिदिनो साम' साम'जों खारैजों बेखोबो जों जायो।
अम
जोबोद मोजां मोनो बि ओ बेबायदि अनला अनला ओंख्रि खारै ओंख्रिफोरखो बांसिन जानायखो जों नुनो मोनो आरोना जोंनि बरनि गेजेरावहा। बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला दाउ अनला बेबो बेबो जोंनि थाखाय बर'नि दोरोङारि बर'फोरनि थाखाय ओ मा होनो गोथाव सिन माने बिदि मोनसे गोथाव होननानै बुङो आरोना।
औ।
आरो बे दाउ अनलाखौ बोरैहाय संनाय जायो बिनि बागै आं गुसुङै नोंथांनिसिम बुंहरनो सानदों आरोना। बुंजागोन नामा? दाउ अनलाखो जोङो संनोब्ला सेथियावनो जोङो ओ माहोनो दाउखो जोङो बुथारनानै बेखो गां फुनानै मोजाङै साफा खालामनानै जोङो बेखो गोदानाय जायो। आरो गोदानानै जोङो बेखो उम मस्लाफोर होनानै ओ बिदि मोजां मस्लाफोरखौ होनानै जोङो संसिगोन। संनाय जायो आरोना‌।
औ।
संनानै जोङो जेरै जोङो दाउ अनला होनना बुङोब्ला जोङो आरो बे माइरं बेदरखो जोङो संनानै लानानै ओ संखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव जोङो बे मा होनो माइरंखो जोङो ओ अन गुन्दै देनानै जोङो देनानै लाखानाय जाबाय।
उम।
बिनि उनाव जोङो बेखो जेसांखिनि जोंनो नांगौ इंख्रिखौ बेसा ओ बेसेबां नांगौ बिनि जखानि दैखो होनानै जोङो ओ बे अनलाखो जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय बे अनलाखौ जोङो होनाय जायो आरो।
उम।
दाउ अनला होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गुबुननि ओ फ्राय खोनायोब्ला जागौमोन आंबो जागौमोन बिदि मोनसे गोसोआव लुबैनायखो जोङो नुनो मोनो आरो दाउ अनलाखौ माने जोबोर मोजां मोनो आरोना।
ओम।
आरो साम' ओंख्रै साम'जों सबायजों बेखौबो जोङो ओ जायो गोबां बिदि बर'फ्रा। जोंनि दोरोङारि बरफ्रा संनानै जायो आरो बे साम'खोबो।
उम उम।
ओ गो ओ सोरबा सोरबाया सा ओ सबाइ खारैजों जायो आरो सोरबाया जोगोनार फोरजोंबो ओ मोदोमफुल फिथाइ बेफोरजोंबो ओ साम' ओंख्रिखौ संनायखो जों नुनो मोनो आरोना।
उम। उम ओ दोरों औ नोंथां दा दोरोंङारि ओंख्रिनि बागै औ
नों बुंहरनो हागोन आरोना।
औ मारै मारै ओंख्रिनि बागै नोंथाङा नोंथांनि सेराव वाबनि सोमोन्दो गुवारै फोरमायबाय दा बिनि अन गायैबो जोंहा दोरोङारि गुबुन गुबुन आयदाजोंनो जाजानाय दङ नोंथां। नङा होनबा नोंथां? दा गुबुनजो गुबुन आयदानि बायदि बुंनो थाङोब्ला जों गोदो समाहनिफ्रायनो एंगार हायो मोनसे जोंनि जा एम्फौ लाथा फिसिनाय हुदा बेफोरबो दङ जोंनि गेजेराव एबा आ बेफोरखौबो जोङो दोरोङारि मोनसे ओंख्रि बायदियै बाहायो। नङा होमबा? गोदोनि समनिफ्रायनो आबै आबौनि ओ सोलिबोनाय मोनसे हुदा। बेखौ जोङो एम्फौ लाथाखौ गावबागाव न'खरावनो बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनो। लोगोसे आथिखालावबो बेफोरखौ लानाय नुयो अब्लाबो जोबोद खम फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो। लोगोसेनो जों दोरोङारि ओंख्रियाव लाथा एमफौखौ बाहायनाय होनोब्ला जोङो अनला खारैजोंबो जाजायो लोगोसे बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमैबो बेखौ जाजायो। दा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना माखा से मैगं होनोब्ला जोङो जेरैबायदिहाय ओ समजों लोगोसे गोरोबनानै मोननाय जेरैबायदिहाय थास हाय ओन थास बिथ्रि सिंग्रि मिखि नोङो बायदिसिना गुबुन गुबुन मैगं बायदिसिनाखौ थिखांनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथाङा फोरमायनाय बायदियैनो ओ दोरोङारि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रिखौ जों जेरैबायदि गावबा गाव नखराव संनायनि अनगायैबो बेफोरखौ जोङो ओ दानि समाव आथिखालाव हटेल बायदिसिनायावबो फाननानै एबा गुबुना जोंनि ओ दोरोङारि ओंख्रिखौ बोजबना लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो जोंनि ओनसोलावबो एख रोखोमैनो अन्ला ओंख्रिखौ जानाय जायो। गुबुन गुबुन आयदाजों जों जेरैबायदिहाय दाउजों अनला ओ लोगोसे आरो ओ जेरै लाइ मिनि बोथोराव लाइजोअन फाख्रि लोगोसे आरो आ बिदिनो साम'फोरजोंबो जायो लोगोसे अमा बेदर बायदिसिना लाथा एम्फौ बेफोरबायदिजोंबो जानाय जायो आरो लोगोसेनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदियानो सबायजों साम'जों बेफोरबायदिबो जोंनि ओनसोलाव ओ जानाय हुदाया दङ। नाथाय गोदो समनिफ्रायनो जेरैबायदिहाय गो गोदो गोदाय ज ज नागिरलायनानै ओ माने बेफ बेफोरबायदि जानाय हुदाया दंमोन बेफोर जोबोद खमायलांनायखौ नुनो मोनबाय आरो नङा होमबा गावबा गाव दै न'खरावनो बायदिसिना बुथुमनानै जालाबायनायखौ एबा नागिरला बायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
नाथाय गोदोनि समनि रखमै बेफोरबायदि नागिरना जानाया जोबोर हुदाया खम जाबाय। सम ओ गोदोनि समावथ' बांसिननानै जेरैबायदिहाय लोगो ला लोगो लालायनानै लोगोजों लोगो गासैबो ओ ना बायदिसिना गुरनो दा दैज्लां बोथोरनि समाव ओंखारलांनायखौ बा मेसें बोथोराव ओंखारलांनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा? दानि समावथ जोबोद गाबागाव दैखर बायदिसिना जानायनि थाखाय हाखर बायदिसिनायावनो फिसिना जानायखौ जों नुनो मोनो। आ दा बिनि थाखायनो दानि समाव बेफोरबायदि जानाय हुदानि थाखायबो बेमार आजार बायदिसिनाबो जानायखौ नुनो मोनो। ओ बेफोरखौ दोन्थनानै जोंनि जा दोरोङारि ओंख्रि बेफोरबायदिखौ गासैखौबो बोजोनना लानायखौ नुनो मोनो लोगोसे बेफोर हुदाया गोदो गोदायनिफायनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिया संनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो दा लोगोसेनो औ नोंथां दा लोगोसेनो आरो नोंथा नो माने ओनसोलाव गोदोनि समनि बायदि एम्फौ लाथाखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो ना मोना आ ओ माजों जायो बेफोर फैनो हागोन नामा
औ गोदोनि दिनावथ' जोङो गोबां बिदिनो जोंनि आइजोफोरखौ बर' आइजोफोरखौ बिदिनो गोबां लाथा एम्फौफोर फिसिनानै फिसिनायखौ जों नुदों नुनो मोनदोंमोन
मा होनो बिनि जि फिथोब बेखौबो जोङो बिदिनो न'आवनो थावख्रि लुनानै। खुन्दुं बानायनायखौ जों नुदोंमोन आरो ना
बिदिनो नाथायब्ला दानि मुगायाव ओ दानि दानि मुगायाव गोबांथारैनो बे लाथा एम्फौखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनला। साफा सानै। बेबायदि जाया खस्थ' खालामनो हायो बिसोरो बे लाथा एम्फौखौ फिनानै। बिदिनो गोबां रांखावरिबो खामायनायखौ नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला ओ दा लाथा एम्फौनि दामा गोब गोबाङैनो बारिबाय गोबाङै बेबायदि बांनायखौ जों नुनो मोनबाय ओ फुवासे लाथा एम्फौ बायोब्ला जौसे रांनि बारा ओ बेबायदि रां होनानै मुलाम्फा होनानै जोङो बायनानै जानो गोनां जायो दिनैनि गायावहा बेबेदिनो। बेखायनो आं सानो लाथा एम्फौ फिनानैबो। दिनै सोरबाया जुदि ओ लाथा एम्फौ फिसियोब्ला। इसेब्लाबो न'खरनि गथ' गथायनि फरायनायाव न'खर दै। देरनायाव रांखावरिनि मदद होनो हागोन। हागोन बेखौ आंनिफ्राय आं सानो आरोना बेखायनो जोंनि ओ बर'नि गेजेराव बे लाथा एम्फौफोरखो फिसिनायखौ आङो गोनां होननानै सानो। बेनि गेजेरजोंबो जोङो एसे ओ रांनि मुलाम्फाफोरखौ जोङो दिहुननानै ओ जोङो जोंनि गथ'फोरनि फरायनायाव ओ सोलोंथाइ लाहोनायाव हेफाजाब खालामनो हागोन आरो। आर बिदिनो बेखौ जोङो जायो ओ जानो थाखाय जोबोर मोजां। सोरबाया बे लाथा एम्फौ। अ अनलाबो संनानै जायोमोन गोदोनि दिनावहा दाबो जायो आरो दानि दिनावहा गोबां बेबायदिनो जानायफ्रा जायो दिनै नाथाय दानि ओ मा होनो उन्दै उन्दै जायफोर। ओ गथ'फोर बिब्दिनो सें ओ मा होनो जाबोनाय उथिबोनाय गथ' उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बिदि खारै ओंख्रि सोरबाया बिदिनो अनला ओंख्रिफोरखौ ओ मोजां मोना बेबायदिनो ओ मा होनो सोहोरफ्राव थानानै जेरैबायदि माने ओ जायो बेबायदि जानो जानाय आदारखौ जोङो नुनो मोनदों नाथायब्ला जोङो। जानाया जोंनि थाखाय गोनां जोंनि। जेफोर नागिरनानै मोननाय हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिफोरखौबो जों जाथारनो नांगौ मानो मानो होनोब्ला बेफोरखौ जायोब्ला बेयाव जेबो मा होनो दानि जि रासायनिक बा मुलिफोर बेयावहा गैया जेबो माने ओ गाज्रि बिजानुफोर गैया जोङो जाय ओंख्रिफोरखौ जोङो नागिरनानै जायोब्ला जेरै ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि थास' आथिं थास' फिस' आरो बेबायदिनो थास' फिसं आरो बिदिनो दाउ फेन्दा होननानै बुङो बेफोरखौ जोङो ओ जायो। आरो गोदोनि दिनावबो जायोमोन आरो दाबो जानाया मोजां मानो होनोब्ला जों हाथाय बाज बाजारनि मैगंफोरखौ जोङो बायोब्ला। ओ गोबांथार बेवहा जेंना गाज्रि। बिदि जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेरजों जोङो जि बेराम। फोर जानायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो जोङो ओ बांसिन जोङो ओ जोंनि मा होनो मैगंफोरफोरखौ हाग्रा बंग्रायावबो नागिरनानै जानाया गोनां गोनांथार होननानै आं सानो आरोना।
समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो फिन खेबसे नोंथांखौ लोगो मोनफनगोन गोजोन्थों।
गोजोन्थोंसै ओ।